बाय
जसकिया मा दे
मा
जलसकिआ मा दे
मासखि
जसफिया मा दे बर'नि जस फिया?
मोनथिया।
माबाथिंजाय मा होनो जेनिमोननिथिंजाय बिदि होनोनो खामफ्लायखौ जलसिके
जसके
जल सुके
ज ज' ज'सुके
औ औ।
नाइस नाइस वरक।
ओमफाय हैयांखौ मा होनो?
हा?
हैयांखौ मा होनो नोंसिना?
क्या है येह क्या हेन?
हैयां हैयांखौ मा होनो होनदां नोंसिना?
मा इलाय?
सुयिं सुयिं हैयां।
ए बै माबाग्राया हिउहा
ओ वाव नोंसिनाबो हिवहा होनो।
औ।
जोंना हैयांसो होनो।
आं दिनैसो खोनाबावदों।
वाव।
ओमफाय बे ओंख्रिं ओंख्रि ओंख्रिर एरग्राखौलाय?
ओंख्रिं एरग्राखौ खोस्लि।
औ कोसलि होनोनामा नोंसिना? जों गारबा गारबा।
खोसलि गारबा।
उम्म
ए गारबा सो होनो।
औ खोस्लिब बो होनोलै मिक्स। ओमफाय एखजामा माबायदि जाखो?
जाबाय आरो मोजां लिरबाय दिनैना इजिसोमोन जानो गोरलैसोमोन बिराद बिराद गोरलैमोन दिनैना
मालाय जौसिन नालाय ओंखायनो हायो।
मा जौसिन?
गोजौसिन माबागोन थपरखौ गोजौसिन होननांगौ जौसिन होननांगौ जाखो?
नङा।
मा होनदों? गोजौसिन होननांगौना जौसिन?
गोजौसिन। जौसिन थोद मा होनो बेबा। रों ओहो।
रोंगौसि नि
रोंगौ थि
गोदाव सोराव
गोदाव सोराव लायबाव मा ओंख्रिं जाखो
माबामोन अमा ओमफ्राय माबा मा होनोमोनलाय बैयो ओ जिंखा
जिंखा जिंखा अ माबा बहल सो होनो जोंना
बहल औ बहलबो होनखायो बहलबो होनखायो
आइ थिंक वरद एसामिसनि सो
ओ जाय
औ जिंखायासो बर नि
उम अमाजों बेजों एसे जाबाय आर अमाया माबा मोदोम गोजामोना मेजेम गैयामोन होनजानो हाबाय मोजां
दायो जोंहा फेनसि थांनो नागिरदों फेनसि थांनो नागिरदों जोंहा
मा लायो?
लाया होनबा आं लाया आंना गैया रांरुपा गैया आहा रां रुफा गैया आहा रैमालि जानोसो थाङो नैजि नैजि रांनि रैमालि जानो थांङो आहा
मोजां मोननोसै जों
औ
आनारस आनर-आनारस होनो जोंना बांसिन
आनारसाआ माबासो दे बरनि ओ मानो? हिन्दी नि सो
उम नंगौ आनारस होन रैमालिखौ माने बाहायो मिथिगौ होद एफाराब
जोंनिथिं रावबो बाहाया मिथिबाय रावबो बाहाया रैमालि अवार्डखौ ओमफ्राय आं रैमालि, बे अवार्ड खौ लिरनायावल' मोनदोंमोन,
उम आंथ' लिरनायाव माने ओरैनो नरमेल बाहायो
सा ओरै पाठसाला थिंजाय एसे बाहायगोनदां रैमालि,
उम
ओमफ्राय माबानियाथ' मा होनो बे ओ उदालगुरि थिंजायना बिस्वनाथना हायदो फैदो जाफैदो लांफैदो
खय मिनिट मोनलाय
इखौ रायलाय नङााना आं दा दानखागोन,
इस दे दे
से नै थाम ब्रै बा द' स्नि गुड दाइनजिनि उनावहाय
ओइ जायासै, जायासै जायासै नोंना, से नै थाम ब्रै बा द' स्नि दाइन गु जिसे जिनै जिथाम जिब्रै जिबा
ए आखौनो जिसेयावनो
उम नों खालाम आं मिथिया
मा मोनथिया खादल' खालामनांगौ आलाय दानांगौलसो दा हा
आं नाया
हुम दे जिबा जाबाय नै जिबा थांबा, से नै थाम, ब्रै बा जाबाय जिबासोलिलांबायमोन बा बा मिथिखागौ आं
मिथिखागौदे नोंहा गोरोंजोबखा गोरोंजोबखा गालखौलाय मा होनो दे अवान थावजेनखौ मा होनो दे
मोनथिथ'ले नथ नांथल नांथलिखौहाय
से रोजा
ए मोनथिगौमोन राम ओमफाय खुगायाव फैयाखै
नै नै रोंखाया नोङो
बे ओ फाइभ जिर' जिरखौ लाय
बाजौ
ए सिक्सटि नाइनखौलाय?
ओ द'जि मगल से थाम ब्रै बा द' स्नि डाइन
होहोम
दजिगु।
सिक्स एओइट जिर' वानखौ लाय?
हाबाब सिक्स एओइट जिर' वान नोंनिबा मा आ द'रोजा मा जागोन सिक्स थावजेेननिफ्राय औ द'रोजा दाइन दाइनजौ दाइनजौ से औ औ। से आयु एफागोबावनांगौ जानाय प्रसेस खालामनो
इउसथ' नङा नालाय ओंखायनो।
इउसटुखौ मा होनगोन होनदोलाय? इउसटुखौ मा होनगोन?
माबा खालामबाय थाया नालाय बेखायनो रा
आदब खायदा आंहा न'आव थांनांगौ
माला?
सप्तासे उनाव
उ नेक्स्ट माबायावनो फै फैगौ फैगौ माबायावहाय मा होनोमोनलाय बिखौ सप्थायाव।
औ फैगौ सप्थायाव
सप्तासेयाव स्नि दिन थायो। सानसेयाव नै जिब्रै खन्था थायो लोगो।
माबाखौ मा होनोमोनलाय ओ थाइकसिबखौ मा थाइकंसिब खौ मा होनोमोनलाय।
बालबेरि
थाइखंसिब थाइखसिबसो जानांगौ ए बेद'
गैया जोंनाव गैया नोंसि नोंसिनि थिंजायसो दङ नोंसिनि थिंजायसो दङ
गैया जोंनाव गासिनो
नोंनाव दंसो होनदां।
गैया
दंथ' आं नुदों।
बुजागोन
मानो बुला बायनांगौ।
ओमफ्राय दा जोबखांनानै जोबखांनानै जेबो स्किब दा खालामलाबाय आं खोन्थाहरगोन
औ दे
गायखिर लोङाखै आं
मा
गाइखेर लोङाखै
म गाइखेर मोन्नांगौ मोसौ गैयाागारालाय अ जोंना खाथियाव गो मोसौ दं। गावसाला
ए
मोसौसाला मोसौ नि न आ मा माया बेस बेवहाय बेसे दंथाय बुजायानो।
ओमफ्राय ओम मोसौ बिमा
माबा होनदो आं जारसि। जारसि मोसौ।
फैथरिसोलै गिनाङा।
फेकटरि औ माने मारवारिफोर थायो नालाय औ मारवारिफोर था प्रडाक्सनबो खालामो ओमफ्राय माबा फुजाबो जालायो मालाय बिसना थ' माबाना
उम।
मोसौ बिमा
उम मोसौनि बिमा फुजा होग्रा
उम।
फुजाखौ बर'आवबो फुजा फुजा होनोमोन आरो।
नानै सोंनायदोंमोन आंबो नोंसो मिथि
ओहो ओहो ओहो फुजाखौ फुजा होनथ' फुजाखौ माबासो होनोमोन। खुलुमनाय आवाथि औ।
आवाथि नि मिनिंआ मारो?
आवाथिया माबा जग्य' होनायखौसो होनोमोन दां।
मा?
जग्य' होनायखौसो आवथि सावनाय होनो।
नोंगौ।
जग्य' होनाय नङाबा बाथि सावनाय बिदिखौ होनो मोनदां आवाथि सावनाय।
औ। बिदिसो।
आंबो मिथिया मिथिबाय।
नों मिथिनांगौ ना।
मानो?
नोंबो मिथिया?
गोसो गैया।
जायो नामा मानसिया।
मिनथिनो गोसो गैया आंहा।
नोंहा मोनथि खानांगौ मोनना सिगांनो
ओम दे जायखिया जा
उम सायनदा बाय बाय।